औ नोंथांङा खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं ओरैनो?
औ नोंथां आं एसे जिरायनायाव दं नोंथां।
अ नोंथांङा दा ओरैनो जिरायनानै दंङब्ला आं नोंथांनि सायाव मो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ
ओ नोंथांङा दा ओ जोंनियाथ दा दैज्लां बोथोर नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथांङा दैज्लां बोथोराव ओ माबोरै आबादफोरखौ मावो आरो मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जोंनाथ दैज्लां बो थोराव मावनाय आबाद होनबाथ जोंङो गुब गुबै आबाद हिसाबै जों माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
माइ आबादखौनो जोंङो मावनाय जायो आरो नोंथां। दा जोंङो माइ आबादनि अनगायैबो जोंना अफेरा आबाद जेरै भिन्दि लेस्रा बायदि जोंना आबादफोर दङ जेरै थायसुम बेफोरखौ जोङो जेरै लाव खुमब्रा बायदिसिखौ बायदिखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां दा जों लाव आबादखौ माबायदि जों गायो ब्ला जों लाव खौ जोङो सां बननायबो जोङो गायो नङाब्ला जोङो हाफोरावबो जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। जोंना जेरै गुबै आबादखौ जोङो बुंनो थाङल्बा जोंना माइ आबाद।
औ औ
जोङो गुबैयै जोङो दैज्लां बोथोरावनो गायनाय जायो जाहाथे जोंनो माइ आबादनि थाखाय जोंनो गोबां दैनि गोनांथि जायोना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो दैज्लां बोथोराव गायो आरो नोंथां दा जोङो माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो खैथियाखौ जों नांग्रोन आरो थां खोथियाखौ जोङो माबोरै जोङो फैयो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो माइद्लि माइखौ जोंनो नांग्रोगोन आरो नोंथां माइद्लि माइखौ जोङो जोङो जेब्ला जोङो माइ हानो जोङो माइ नायो अब्ला जोङो बै माइनिफ्राय जोङो मोजाङै जोङो माइज्लि माइखौ सायख'ना लायो आरो नोंथां जाहाथे बेयाव बायदिसिना जोंना गुबुन गुबुन माइफोरा नांफादेरा जोङो रनजित बा रनजित जोसा बा जोसा बायदिसिनाखौ बेबायदि नोङो फोनाय जायो आर नोथां बेनिफ्राय जोङो बै माइफोरखौ जोङो जावनानै जोङो जाहाथे बेयाव थेफा बेगरफोरा जोंना थाया बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै जावग्रोना लायो जावखांनायनि उनाव जोङो बस्था नङाब्ला जोङो बायदिसिना मनाफोराव जोङो सोना लायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव जोङो सानसे बा साननै जोङो सोमना दोनो जाहाथे बेयाव फेंखाया अरो आरो। जेब्ला बे फेंखा अरो अब्ला जोङो खोथिया दङो फोनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै दब्लासे बा दब्लायनि जोङो जेसेबां हा दङ बेखौ जोङो नायनानै जोङो बै दब्लायखौ जोङो मोजाङै एवना लानानै जोङो बै हाग्रा बि हाग्रा थानायफोरखौ जों मोजाङै जेंसि बायदि थानायखौ जोङो बायसिनांगौ आरो नोंथां बासिखांनायनि उनाव जोङो बैयाव जोङो मै होनानै जोङो साफा जोङो खालामना लायो आरो जाहाथे बै माइ बेगरफ्रा जोंना बेयाव मोजाङै जोंना रज'यो बेनि थाखाय जों बेखौ गुबुंङै गायनाय जायो। फुनायफोराव जोंना गोरलै जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ गुबुंङै गायो आरो नोंथां गायो माने जोङो फैयो आरो नोंथां। जेब्ला जोंखौ फोनानै जोङो बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो गोनां जायो नङाब्ला जोङो बोरमा मोसौनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय बेफोरखौ जोङो बेरा होनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो बेफोरखौ जोङो दाउफोर फैनानै बै माइ बेगरफोरखौ जोंना दाउ फोरा जायो नालाय बेनिखायनो जोङो हेफा एनै जोंङो दाउफोरखौबो नायनो गोनां जायो जेब्ला जोंना फोखांनानै फोखांनानै जे ब्ला जोंना जौ माइ बोयो खोथिया जोंना जौवो अब्ला जोंनाथ' माइ गायनाय समबो जाखायो आरो नोंथां सम जाब्ला जोङो ट्रेटर ट्रेक्टर नङाब्ला जों बदिसिना एवग्रा जेरै मोसौ नङाब्ला हेन ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनानै खारायनानै जोङो खामार होनानै जोङो एवनाय जायो आरो नोंथां। जोंनोथ' जोंनो दैनि गोबां गोनां थि जायो आरो नोंथां उम माइ गायनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै आलिखौ होनानै जोङो आलिखौ दानग्रोन लानानै जोङो बेनि बैनि जोङो खांख्राइ गुदुं बायदिसिना जोंना गुदुं थायोना नोंथां बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोङो नायनानै जोङो आलि खौ खोना लानांगोन जाहाथे बेनिफ्राय जोंना दैया उम जे थिंबो थांनो हायि बायदि माइ आबादनि थाखायथ' आरो दैखौ गोबां बिबांनि नांगौ जोङनो अब्ला जोंहा माइ आबादा जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो बेफोर दैफोरखौ जोङो ला ग्रोनानै जोङो बेनि उनाव जोङो मै होनानै जों खायफाखौबो जों नुयो माइ गायनोसै सिगां बिसोरो बायदिसिना हासारफोर होयो होनानै माइखौ गायनाय जायो जाहाथे गायनाय समावनो जोंना माइफोरा मोजाङै जालाङो बेनि उनाव जोंना खोथियाखौ जोङो गामिनिनो जोङो हाइजिरा नङाब्ला जोङो खामला होनानैबो जोङो नङाब्ला थिखा होनानैबो जोङो फुनाय जाया आरो नोंथां फुखांनानै जों बेखौ आरूंजों जोङो आखा खानानै जोङो दुब्लि फारसे जोङो बाननानै खायफाया जों खायफाया बायदिसिना सांगि फोरजों लांना थां लाङो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
दुब्लियाव जोङो गामिनिनो जोङो नङाब्ला जोङो गामि खाथिनि जोङो आइजो आइजोफोरनावबा हिनजाव साफोरखौ जोङो लानानै हाइजिरा खामला होनानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंना बै गायनाया जोबो अब्ला जोङो बे मास मोनसे थाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला माइनि ग'साफोरा बारियो अब्ला जोङो हासार बायदिसिना जोङो होना होयो आरो नोंथां इउरया पटास होयो आरो नोंथां अब्ला जोंना माइफोरा गोसो बाय गोथांनि लागाबनि जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना जेब्ला माइआ बारना बिबार बारनानै जोंना फिथाइ थायो अब्ला जोङो जोंना बै काति माहा जायो आरो नोंथां काति माहायाव जोंना मोनसे कति फुजा जायो बै काति फुजाखौथ' जों गिबि माइनावनिनो फुजा जोङो होननानै मिथियो जेब्ला जोङो माइनाव माइनावनि फुजा होनब्ला जोङोथ' जोंना ओ जानो थाखाय जोंना माइ माइखौनो जोङो माइखौ जोङो गायनानै जायो नालाय जों गुबै आबाद हिसाबै बेखौनो जोङो माइनाव होननानैबो जोङो सानो आरो नोंथां बेखौ जों जानानैनो थांना थायो नालाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला खातिखौ खाति फुजाखौ जोङो होनो नागिरो अब्ला जों ओ बै थाइगिरनि दोङो ओम थाइगिरनि खाथि गासा खामो आरो नोंथां बेयाव जोङो बायदिसिना जोङो जाग्रा जेरै बुट नालेंखर नङाब्ला जोङो नारेंख बो होनानै जोङो दुब्लि फोथाराव गन मोनसेयाव जोङो थुनानै बेयाव आलारि बाथि जलायनानै नानै जोङो खुलुमनानै फैयो आरो नोंथां जाहाथे बै जोंनि माइ आबादखौ बायदिसिना ख'हा खालामनाय जेरै बायदि बायदि जोंना मोसौ मैसो नङाब्ला जोंना दाउफोरा जोंखौ ख'हा खालामा बेनि थाखाय खायनो जों बेखौ मोजाङै गोसो गोथारै जोङो माइनावखौ बरायनानै इसिं फारसे लाना फैयो आरो नोंथां। बेनि उनावथ' जोंना माइया माइया नैजिबा नङाबा जिबा दिन थानाय जोंना माया मोनोमोनब्ला थ' जोङो दुब्लि फोथारखौ सना गाबनि नुयो आरो नोंथां। अब्ला जोंना हानोबो जायो नोंथां गोदोथ' जोङो गोबां खायसिजोंनो हानायखौ नुबोदों नाथाय आथिखालाव जोङो बायदिसिना हाग्रा जेरै जोङो ओ मेचिनफोरजोंबो जों माइखौ हानाय नुनो मोनो आरो जों बायदि बायदि जोङो खासिजोंबो ओ गोदोनि बायदि जों हायो आरो थां हानानै जोङो बै माइखौ मुथि सरनानै जोङो बै दुब्लि फोथारावनो दोनथ'यो सोरबाबा गोजान दुब्लि ओ न'निफ्राय दुब्लि फोथारा गोजानब्ला बै दुब्लि फोथारावनो माइखौ नानानै बिसोरो न' फारसे लाना फैयो आरो नोंथां लाना फैनानै बै जोङो बा नंडाब्ला दुलियाव सोना दोनो बेबायदिनो जोङो माइखौ आबादखौ गायनानै जो जानो गोनांब्ला जों बेखो खौ एसे सान्दुंङाव फोराननानै बस्थायाव सोनानै जोङो दा जोङो माइ मिलाव लांनानै सौनानै माइरं हिसाबै जोङो ओंखाम जायो आरो नोंथां
ओ नोंथां
नोंथाङाबो मेसें बोथोरनि आबादनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नोंथां जोंनियाथ' दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंनिया मेसें बोथोरा सफैयो नङा होनब्ला नोंथांखौ जों मेसें बोथोराव गोबां बायदि रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो। जेरै आलु ओ आलु, ओ गाजर बेसर आलु गोबां बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो नोंथांनो आं दा आलु आलुखौ माबोरै गायो बेफोरनिसायाव एसे फोरमायना होै जों आलु गायनो थाखाय गिबियावनो मोनसे बाला साहिया हा नायनानै लानांगोन फोथाराव बेनि उनाव जोङो बे हाखौ मोजाङै गुन्दै गुन्दै जाजासे मोजाङै ट्रेक्टर एबा मोखौ हालिजों एवनानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो आलुनि बिदान बेखौ जोङो हाथाय एबा सकनिफ्राय नार्सारि दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो जों गायनो थाखाय आलुखौ एसे फिसा फिसा लाबोनाय जायो जाहाथे आलुखौ जोङो। बुरजा मोनो आलु बेदरखौ बेनि उनाव जोङो जा बे हा एवखांनाय बेवहाय जों बेवहाय जोङो। गोलावै गोलाव मोनसे गोथौ हाखौ खुरनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बे गायनो लाबोनाय आलु बिदान बेवहाय बेखौ जोङो बे गो्थौ खालामनो हायाव मोजाङै फबनानै होयो। बेनि उनाव जों बेवहाय जि नारा एबा जिगाबखौ खोबनानै होयो जाहाथे आलु बिफाङा। मोजाङै मोजां जायो बेनि उनाव जों बेवहाय गोबां बायदि रोखोमनि रासायनारि हासार आरो मिथिंगायारि हासार। गोबोर खि बेफोरखौ जोङो होनाय जायो जाहाथे आलु बे आलुनि बिफां। बेफोरो मोजाङै जायो। बेनि उनाव जोङो बेवहाय। बेनि उनाव जोङो आलुआ ब से दान एबा से दान खावसेनि उनाव जोंनिया आलुआ मोजाङै बेदरफोरा गिदिर गिदिर जायो आरो बुर बुरनो हानाय जायो बे आलु बुरनो हानायखौ जोङो। आलुनि बेलायाव नायनानै सिनो हायो। जोंनिया आलुआ बुरनो जायोब्ला बे आलु बिफां। आलु बिफाङा हारसिनो हारसिंनो थैलाङो अब्ला जों मोनथियो दि बे आलुआ खुरनो जाबाय होननानै। बेनि उनाव जोङो बेखौ। मोजाङै खुरनानै बस्थायाव सोनानै न'आव लाना फैनानै मोजाङै। आलुखौ साफा खालामो जाहाथे बेवहाय जानाय हा एबा मैलाफोरा साफा जायो आरो। हाथाय बाजाराव थाङोब्ला जों बेखौ मोजां मुलाम्फा मोननो हायो। बेबादिनो जों आलु आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। दे बिदिब्ला बिथां जोंनिया समाबो एसे थौबाय दोन्थ'लायदो होन होनबान' नोंथां गोजोन्थों नोंथां।